औ खोनादों।
थिग बेबायदिन अब्ला जोङो दा माइ आबाद नि सायाव रायलायनो हागोन ना? औ
ओरैनोथ' जोंनि जोंनि जेनेबा बर' हारिनि सुबुङा बर' हारियाव जेनेबा माइ आबाद मावनायानो गाहाय होननानै बुंनाय बुंनो हायो। माइ आबाद मावनानैनो जेनेबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बांसिनानो
न'खरफोरनि दैद औ नखरखौ दैद देनलाङो आरो जोङो माने रांफोरबो खामायनो हायो। गावनि जानाय लोंनायखौ सुफुंनो हायो।
औ औ।
गोबां बिथिंनिफ्रायनो मुलाम्फा दङ' माइ आबाद मावनाया।
अ अब्ला जों जेनेबा माइ आबाद मावनायनि आदबफोरनि सायाव एसे रायलायलांसै आरो जेनोबा माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों जेनोबा माबाफोर जेनोबा फोरबोफोरबो दंना जेनोबा काति गासा
औ माइ आबाद मावनायावथ' गोबां रोखोम फारि फारि गाव गावबागाव मोनसे
औ।
फोरबो होननांगौ ना मा होनांगौ?
फोरबोयानो
फोरबो फोरबोफोर दङ' औ जेरै जोङो गिबियावनो माइ गायनो थाखायथ' जोङो दोरोङारि हि साबै जोङो गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय हिसाबैथ' जोंनो मोसौयानो मेन मोसौयानो गाहाय आबाद मावनायाव।
औ।
बायदिनो गोदोनि खोथाखौनो रायलायनो
औ औ औ औ।
मोसौजोंनो माइ गायनायनि सिगां खमैबो खनथामसोआ खारायनांगौ बर' होनांगौ बेबायदि फारि फारि दं आरो बेफोरनि उनावसो जोङो माइ खौ गायनो मोन
औ औ औ ओ अब्ला जों जेनोबाय
औ।
गिबियावनो जेनेबा खोथि
खोथिया फोनांबाय खोना खोथिया फोनांगौ खोथिया फोनो थाखाय जोंङो माखा जोलै जोलै बेगरनि थाखाय बेगर जोलैनि थाखाय गोनांथि। बे जोलैनिफ्रायनो जोङो हाखौ फोमोननानै खुबै हैबाय बेयो अब्ला से दान बा से खाव
औ औ नंगौ।
गोथां महराव फैबाय बेनि उनाव जोङो जेब्ला गायजानाय जायो अ ब्ला हाया मोन मोननानै थाजोबनांगौ।
औ उम औ।
खौ गायनो दिनखालिनिफ्राय ओरै गायनायनि। गिबि सानावबो माखासे फोरबो बा हाबाफोर दङ' जेरै गरसा लानाय नेमखान्थि गसा लानाय। गसा लानायखौ गिबियै सा सानजा आलि खनायाव।
औ नंगौ।
माखासे खान्थिफोर बाहायनानै। एसे फुजा होनाय। खलुम नखुल न'खरनि गारजेना।
औ न'खरनि गाहाया औ।
बेखौ
औ।
गावनि खान्थि बायदि यै नेमखान्थि बायदियै। आवगायलां सै आरो बिनिफ्रायसो। माइखौ गायनाय जानो सै जेब्ला गायलांनोसै, जेब्ला गायखाङो अब्ला आरो बेयावबो मोनसे खो आसारखान्थि बिबान नेमखान्थि दङ' बाख्रि गायसननाय। लास्ट जोबथि सानाव बेखौ खालामनाय जायो। दुब्लियावनो खालामबोनाय जायो गसा गायबाय बेनिफ्राय गोदोहायथ' गोदोनि समावथ' नांगोल जांख्राखौ दुब्लियावनो हाब्रु फोननानै
औ
जाबोयोमोन माखासे नांगोल जांख्रायाव आ माखासे ओंख्रिफोरबो संनाय जायो। जेरै थारुन ओंख्रि बेखौ जानाया गोनां थारन्थ' नङा।
फोथायना थास' बेदर ना मा इदि जायो होननायसो खोना
आं एकजाक्ट मिथिला माने मोनसे थारुन लाइक थारुन बायदि दिनो दङ' बेखौ जानाय जायो ना फोरजों आमफ्राय बेनो जोब्बाय माने जोंनाव माइ गायनाय हाबाफारिया जोब बाय नांगोल जांख्रा जाखांनायनायनि उनाव जोबबाय बेनिनो औ माइखौ गायो खमैबो आसार सावन
औ
बेयाव बेयावनो गायखांसै जेब्ला गाय खांजोबो अब्ला कारतिक फोरबो बिदि खाथिक कातिकनि से खालाराव न'नि गाहाय बिगोमाया गनसि लानानै खुन लानानै थाव थाइगिर थाइगिर बिखंआव आलारि बाथि सावनानै
माइथिलियाव थांनानै
बे खाथि गाथिगआ गासानि खोथा बुंदोंना नोंथाङा
औ
औ औ नंगौ।
माने न'नि गाहाय बिगोमाया थांबाय आलारि बाथि सावनानै बै जे लांनाय
औ
औवा गनसि मानि बेखौ लानानै माइखौ माइ बिजौ बिजौ ओरै हुस्लिद बोनोसै खिलि मोननोसै देट मिन्स बेजों बुजिनो हायो जे माने एम्फौ एनला दा जाथों। बेबायदि फोथायनाय दङ‌। आसार खान्थि दङ। बे हाबाफारिया जोब्बाय बेनिफ्राय
ओरैनोथ' बे कातिक हासाखौ जेनेबा माइ मोननोसै समावसो फालिनाय जायोना? माइ माइ म औ औ औ जेब्ला माइआ संनांगोन। जायो अब्ला औ। ओमफ्राय जे मा होनो एखौ मा होनो बे न'आव माइ जेनेबा माइ हानायनि सिगाङाव जे औ आग्लायनायनि सोमोन्दै नोंथां बुंदो एसे‌
आग्लायनायनि आग्लायनाय नेमखान्थिया जाहैदों माने जेब्ला माइ खौ हानोसै अब्ला बे समाव बाख्रि कलेज सिस्लांना न'नि बाख्रिखौ लेस लेर लेरस्रांना
औ ले थांनानै
गोबां समावनो माने न'नि गाहाय बि गोमाया
औ
सा सानजा अबेबा मोनसे साइदनि माइखौ हानानै न'आव लानानै फैनांगौ दनाव दैखांनानै
अ अह औ बेयाव मोनसे आरो मोनसे फोथायनाय दं बेयाव जेनेबा
बेहाय मोनसे फोथायनाय दङ जेब्ला माइ खौ दनाव दैेखायनानै लाना फैयो अब्ला बेहाय बे समाव रावजोंबो नों सफैजासिम लामा सामायाव जाय सिलोगो मोना मानो बे सुबुंजों रायज्लायबोनो मोना बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ बर'नि गेजेराव
माबाफोर खहा जायो होननानै नोंनि फोथायनाय दं नामा
बिनि फारसे आंनाव फिननाय गैया
औ औ
आं बारा मिथिया माने
औ जायखिजा रायज्लायनो मोना जोंनि खोथाखौ मिथियो आरोना औ अ
दा बिनि उनावसो माइखौ हानोसै आरो बिनि उनाव ओंखाम गोरलै
औ ओंखाम गोरलै ओंखाम गोरलैया माइ हाखांनायनि उनाव जायोना माइ हाखांजोबनायनि उनाव औ
मागाव
मा आ जेनबा माय खौ दे
मागआव ओंखाम गोरलै जायो खायफा खायफा ओंखाम गोरलै जानायनि सिगां बयहाबो न'खराव माने जेखि धोरोमानो जाया मानो
औ
स्रांनानै बे ओंखाम गोरलैखौ जानाय जायो। जों बेफोरखौ गोदोनि निफ्रायनो नुबोदों।
औ ओरैनो ओंखाम गोरलै औ ओंखाम गोरलै जानायाव ओरैनो माबाफोर नेम खान्थि ओंखाम गोरलैखौ जायो जायो नामा जेनेबा माबाफोर नेमखान्थि दं नामा ओंखाम गोरलै जानायनिबो?
ओंखाम गोरलै जानायनि माखासे नेमखान्थि माने गोदोनिफ्राय खुगा खुगा खोनाबोनाय माखासे बाथ्रा दं माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बे मोनसे गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंनो लास्ट जेन'बा माइ गाय बाय फुग्रोबाय हालेएवबाय बेफार खस्थ'नि गेजेरजों माने गावनि मोननाय फिथाइखौ
औ
बैहाय जाहैनाय बेहाय जेबो माबा मोनसे गैया
औ
बेखौ फोथायनानैसो माने ओंखाम गोरलैखौ जानाय जायो।
बेवहायथ' जेबो गिदिर
फोथाय थाव गैया
औ नंगौ अब्ला बेबायदिनो जेनेबा माइ खाय आबादखौ मावनाय जायो आरोना बर' हारिनि गेजेराव ओ माइ आबाद मावनायनि गेजेर आरो माइ आबाद मावखांनायनि गेजेराव मावखांनायनि उनाव जेन बे माइ आबाद मावनाय दुब्लियाव आरो माबाफोर आबाद मावनायफोर नुबावो नामा बर'फोरनि गेजेराव?
औ गोबां आबादफोर मावनायफोर नुनो मोनो जेरै बेसर खुबैगोन खायफाबा बै टाइमाव जे मेसें बोथोर फै बाय अब्ला बे टाइमावबो खायफा खायफा बा आलु गायो। कपि गायो। मेसें बोथोराव मोनजानाय जायखि मैगं जाया मानो बेफोर
औ
आबाद मावो। बेफोरखौनो जोङो नुबो दों।
औ
नोंथाङा। बे माइ गायनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
ओ‌ माइ जेनेबा जोंनि बर' हारिनि जेनेबा गाहाय आबादानो जेनेबा माइ जेनेबा माइ आबाद मावनायनि जोंनो जोंनि बर' हारियाव जेनेबा
नोंथां माने बेनि सायाव माबाफोर सोलायनाय नुबोदों नामा?
आ-आथिखा आथिखालावथ' जेनबा आजखालथ'। ओ सोलायनाय बिथिंङाव गोबांखौनो सोलायबाय होननांसिगोन गोदोनि समावथ' आबै आबौनि समाव जेनेबा मोसौ हालिजोंनो जेनबा हालौवोमोन मो-मोसौ हालु हा मोसौनि गेजेरजों हालेवनानै जेनेबा गोबाव सम बारलाङोमोन जेनेबा हालेव दा आथिखालावथ' दा जेनेबा आथिखाल मु गोनोखोआरि मुगानि टेक्टर बाहायनाय नुनो मोनसेै गोबां बुरजा हाखौबो जेनेबा सानसे बा साननैनि गेजेराव एवनायनि गेजेरजों। फोजोबनो हासै। बेफोर सोलायनायखौ आथिखालाव नुसै आरो ना। आरो माइ गायनायनि बिथिङावबो जेनेबा बहाबा बवा दाब दाब जायगायावबोथ' जेनबा माइखौ जेनबा आखाइजों गायबांनायखौ नुला। बेबो। सोलायनाय फैबाय आरो मा जेनबा माइ हाखांनायनि उनावबो जेनबा मा रान होनायनि बिथिङावबो जेनबा गोदोनि समावथ' मोसौजों लेलाय लेलाय गोबाव सम मार होनाय‌ जायोमोन। ओमफाय बेफोरबो आथिखालाव माइखौ माल माइ नानाय जेनेबा माराहो
से घन्टा बा नै घन्टानि गेजेरावनो फोजोबनायखौ जों नुनो मोनो।
थिंनि जेनबा गोबां माइखौबो जेनबा बे दसे बा नैथाम घन्टानि गेजेरावनो फोजोबनायखौ नुसै आरो ना। बेनि गेजेरजों जेनेबा जोंनि थाखायबो जेनबा मोजां जाहैबाय जेनबा समाबो जेनबा एसे रेहाय जाहैना नुसै आरो खस बाबो एसे खम दासे आरोना औ औ। बिसिकेल बेखिनिया आथिखालाव एसे सोलाय सोलायखौ। नुनो मोनसै आरो ना।
औ।
उम।
अब्ला समबो जाबायना नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ। दे देन औ औ।